हेलौ
ओ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथां आंनि ओ भइसखौ खोनाहैदों ना नोंथाङा?
औ खोनादों
औ नोंथां नोंथाङा दा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानो
ओ दावबायनाय आयदाखौनो लानोसै
लाजायो नोंथां ओ नोंथाङा दिनैसिम ओ माबे माबे जायगाफोराव दाबायखो नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा
औ थारैनो ओ मा मा जागायाव ओ बे दावबायखो होननानै बुङोब्ला ओरैनो आसामनि बाहेराव नङा ओ दाथ' जोङो फरायबाय थानाय सम नालाय ओ जोङो फरायसालिफोरनि जों ओ गुबुन दाबसे जायगायाव फरायसंनो थाङोब्ला ओ बे याव थांनायानो आरोना नोंथां
औ औ
ओ ओ बबे बबे जायगायाव थांखो होन दे बुंग्रोलाय नोंथां
औ दानि जुगाव माने ओ फरायसालि एबा फरायसालिमाफोरनिफ्राय बेबायदि दावबायनो लांनाया गोबां ओ साधारन जाहैबाय माने बेबायदि खालामनाया जोबोर मोजांखौनो बुंजायो जोङो मानोना जोङो ओ जों जों हारसिं हारसिङैनो एबा जों न'खरैनो गोबाङैनो जोङो गुबुन जायगाफोराव जों दावबायनो थांनाय जाफ्रामा बेबायदियाव जोङो जुदि फरायसालि एबा फरायसालिमाफोरनिफ्रायनो जुदि जों दावबायनो थांनो मोनोब्ला जों बेवहायनो जों गोबां रोंगौथि मोननो हायो आरो लोगोसे जों गोबां रंजानोबो हायो दे नोंथाङा माबा बुंदोंमोन नोंथाङा बुंफिनो हागोन ना
ओ ओ बबे बबे जायगायाव थांखो होननानै बुङोब्ला जोंनिनो ओ मानास हाग्रामा बेनिफ्राय ओ बगामाथि सानदुबि सुरस' पाहार बेफोर जायगायाव थांबाय आरो ना नों थां आरो जोंनिनो बे ओ सुकि हाजो दारा गाव हाजो बेयावहाय
औ नोंथाङा बेबायदि जायगाफोराव थांनानै ओ माबायदि गुबुन ओ जे रोंगौथि मोननो हादों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हा
औ थारैनो ओ आङो गिबियावनो मानास हाग्रामाखौ बुंग्रोनोसै
औ औ
ओ जोङो मानास हाग्रामायाव थांनानै जे जोंगानि समायना महर लोगोसेनो बेयाव थानाय बां जिब जुनारफोर जेरैहाय मैदेर, मै मेथें आरो बायदिसि ना रोखोमनि जिब जुनारफोर दाउसिन दाउलाफोर दाउसिन दाउला बुङोब्ला जोङो दावराय, दावमासार बेफोरबायदिनो गोबां बिबांनि दाउफोर दङ। जोङो बेयाव थाङोब्ला मा सोलोंनानै फैनो हायो होननानै बुङोब्ला? ओ जे जोङो नुफेरि जुनारफोरखौ नुहैनो हायो गान्दाफोरखौहाय बेनिफ्राय मोख्रा
नोंथाङा औ नोंथां नोंथाङा बे मानास हाग्रामाव थांनानै ओ माबे मोनसे बेसादखौ बयनिस्रुइबो सोमोनांथावनासिन मोननाय?
बेयाव थांनानै ओ दाउरायआ जे गां फुवारो बे नुथाइखौ आं जोबोर मोजां मोनदों आरो औ
आङो आंबो थांबाय मानास हाग्रामायाव आरो लोगोसे बेवहाय गोबां गिदिर गिदिर बिफां लाइफां फोर दङ बेखौ नुनानै जों गोबां सोमोनांदों आरो लोगोसे मानास हाग्रामा‌ सि ङावनो जि मोनसे गामि बादि जि मोनसे फिसा मानसिफोर थायो बे सिङावनो बेखौ नुनानै आं जोबोर सोमोनांनाय मोनदोंमोन माने बे माना जाग्रामा सिङावनो बायदि जेबायदि सुबुंफोरा ओ मानास हाग्रानि सिं माने बेनि एसे साइदाव जायोखोमा बेवहायनो सुबुंफोरा गोबां ओ ना सारै सारै जायो सोरबा मैदेर फिसि बे बेबायदि सुबुंफोरखौ नुनानै गोबां सोमोनांदों आरो बेवहाय नावबो सलायग्रा मा सुबुंफोर थायो जेरै दावबायनो थांग्राफोरखौ नाव नावआव दैखांनानै ओ बेरायहोयो बेबायदि मानसिफोर नुहैदोंमोन आरो लोगोसे बै मानास हाग्राखौ बेंग्रा खना खनि ओ हाग्रामा सिङावबो ओ जोङो फामु नुनो मोनो आरो जेराव सुबुंफोरा थायो आरो हाग्राखौ रैखा खालामो। औ-ओ बिथांमोननि ओ जिउआव माने एसे खैफोद गोनां बायदि सो होननानै नोंथाङा सानो नामा? जे
बै हाग्रामा सिङाव थानाय गामिनि सुबुंफोर एबा बै मुवाव थानाय सुबुंफोरखौ नोंथाङा माबायदि नुहुरो माबायदि बिसोरो ओ जेंनासफोर फो मोगा मोगि जानाङो नामा?
औ थारैनो बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदिनो सानो आङो मानो होनना बुङोब्ला जोङो जे देरसिन जुनार मैदेरओ बेफोरो ओ मोनाबिलि समब्लाथाय आदार जायै जायै गामिफोराव थांनानै गामिफोरथिंजाय न'फोरखौ सेफायहैयो जानो हागौ।
औ
औ आरो बै गान्दाफोरा ओ जोङो बेरायनो थांग्राफोरखौ जे होसोयो होसोनाय नुनो मोनदों मोनु नुनाय नुथायाइखौ जोङो नुनो मोनदों बे मानास हाग्रामायावनो
ओ
बेफोरनि बारग'नो थाखाय जोङो ओ गावनो बेरायनो थाङोब्लाबो गावनो सांग्रां थानाया मोजां होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ थारैनो थारैनो।
औ
दाथ' जेरै मैदेरफोरबायदि जुनारफोरा जोंनि सरासनस्रा गामिफोराव बिदि ओंखारबोनो हमदों बैफोरनि जाहोनफोरखौ नोंथाङा मा सानो जों जेनेबा जों ओ जोंसो जुनारफोरनि जायगायाव थानानै बिसोरखौ ओ जोङो जेंना होखो ना जुनारफोरा जोंनि जायगायाव फैनानै जोंखौ जेंना होखो नोंथाङा मा सानो बेनि बागै?
ओ बुंनो थाङोब्ला ओ ओ बे जु जिब जुनारफोरनि जेबो दाय गैया होननानै आं बुंनो सानो। मानो होनना बुङोब्ला ओ जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बिसोर थानाय हादान जायगायाव थांनानै बिसोरनि ओ थाग्रा जागाखौ जे हादान सिफायनानै गोदान गोदानै न लुना थाहैदों। ओ बेनि थाखायनो बिसोरबो जोंनि थानाय ओनसोलथिंजाय ओ जानायनि जानाय- जानाय उदैनि खाजायाव जालायाव बिसोरो जोंनि ओनसोलथिंजाय फैदों जानांगौ। मानो होनना बुङोब्ला जे जोङो बांसिन सुबुंफोरानो ओ हाग्रामायाव थांनानै जे हादान सिफायनानै ओ गोबाङैनो न लुनानै थाहैजोबदों। बेनि थाखायनो बिसोरबो ओ थानो थानायनि जागानि थाखाय आरो जानाय लोंनायनि थाखाय ओ जोंनि जागाफोरथिं जोंनि ओनसोलफोरथिं बिसोरबो फैनांगौ जाहैदों।
औ औ थारैनो।
औ
दा आं एसे बुंनोसै जोंनि दावबायनायनि बागै ओ जोंनाथ' जोंनि बे मानास हाग्रामाया जोंनि बर रायजोनि मोनसे मुंदांखा दावबायग्रा जायगा जा जाहैबाय नङा होमबा? बेहाय जोंनि आसामनि खना खनलानि सुबुंफोरा दावबायनो फैयो लोगोसे आसामनि बाहेरनि जोंनि भारत हादरनि गुबुन राय गुबुन गुबुन राय जोफोरनि दावबायारिफोर दावबायनो फैयो बैसोरो बेयोहाय थायो थाग्रा न दङ बेहाय थायो। लोगोसे जोंनि भारत हादरनि अनगायैबो ओ गुबुन हादोरफोरनि सुबुंफोराबो बै हाग्रा मायाव बेरायनो फैनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बेफोरबायदि दावबायारि जायगाफोर थायोब्ला मोनसे समाजाबो जौगायो माने मोनसे हादोरसा एबा हादसा हादोरफोरा बो जों जौगानाय नुनो मोनो ओ मानोना जों बेफोर बायदि थासा रियाव ओ गुबुन हादोरनिफ्राय एबा गुबुन जायगानिफ्राय जोंनियाव रांखावरिफोर ओ सफैयो आरो दोहोन हिसाबै। दा बेनि अनगायैबो जोंनि बर- बरआव ओ बर रायजोआव गोबां दावबायारि जाय दावबायग्रा जायगाफोर दङ जेरै जोङो ओ बावखुंग्रिखौबो हमजायो जेरै बेयाव जों-जोंनि जे जोंनिनो बर रायजोनिनो गाैबो सुबुंफोरानो बैसागो बोथोराव जों गासिबो दावबाय हैैयो हाजो गाखोहैयो नाथाय बेफोरो ओ औ नाथाय बेफोर जायगायाव गुबुन रायजोनि सुबुंफोरखौ जोङो एसेबां नुनो मोना आरो नुबाबो खम नुयो। दा जेरै जोङो शिलंफोर जाहैबाय जोंनि सा सानजा भारतनि मोनसे दावबायग्रा जायगा। बैफोरावबो जों गोबां गुबुन हादोरफोरनि आरो जोंनिनो भारतनि खना खनला जायगानिफ्राय मानसिफोर सुबुं फोर नुनो मोनो आरो दा बेफोर बायद दि जायगाफ्रा जोंनि जुदि बर' रायजोआवबो थाबावनायमोनब्ला थाबावनाय मोनब्ला मोजां जाबावगौमोन होननानै ओ सानो आरो। दा जोंनि बर' रायजोआव
इसेबां बांद्राय गैयाबाबो जोंनि बे सा सानजा भारतावनो गोबां। जों नुनो मोनो आरो जेरै जों अरुनाचलाव। जाहैबाय जोङो जुदि जों बरफनि जुदि जों मोनदांथि लानो गोसोब्ला। जों जोंनि सा सानजा भारतावनो जों अरुणाचलाव जोङो लानो हायो। ओं। लोगोसे जोङो जोंनि जायगायाव गोबां दैमा दैसाजों लोगोसे। दै बाज्रुमफोरनिबो जोङो। लानो हायो आरो गोजोननायखौ बेबायदि जोंनाव सा सानजा। भारताव गोबां। दावबायग्रा जायगाजों बुंफबनाय आंथ' बुंनो सानो जि जों। जोङो जोंनि जायगानि सुबुंफोरा गुबुन हादर एबा गुबुन जायगायाव बेरायनायनि सिगां जोंनिखौ सा सानजा भारतखौनो बेरायना लाग्रोनाया साबसिन नोंथाङा बे बाथ्राजों गनायथि होयोना।
औ थारैनो नोंथां। जोङो दावबायोब्ला जोंनि ओनसोलावनो दावबायग्रोनानै जोंनि जायगा जोंनि ओनसोलाव मा मा जोङो बे दावबायनानै मा मा थि लानो हायो बेखौ जोङो। मिथिनो मिथिना लाग्रोयोबा मोजां गुबुन हादराव थांनायनि सिगां। जे गुबुन हादराव जोङो थाङोब्ला नोंसोरनि सा सानजा ओनसोलाव मा मा बिदिनो मुंदांखा। ओनसोलफोर दङ होननानै सोङोब्ला जे जोङो बिसोरनोबो फिननाय होनो हायो। बिनि थाखायनो ओ बेनि थाखायनो जोंबो जोंनि ओनसोलावनो दावबायनानै जे बेबायदि। मोदांथिनो बेफोरखौ मोनथिनानै लाग्रोयोबा मोजां ओं। दा जोंनि बे मानास हाग्रामाया मानि थाखाय मुंदांखा होनोब्ला जोङो बेयाव गोजान गोजाननि दावबायारिफोरा मानो फैयो होमब्ला जे थसेल' गं गोनां गान्दा बेनि थाखाय जोबोरैनो मुंदांखाखौ जोङो मोनथिनो मोनो।
औ थारैनो।
ओ ओ दे होमब्ला नोंथां ओ जोंना समाबो जाबाय। ओ जोंनि बे दावबायनायनि सुंद' सावरायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा।
औ दोन्थ' जासिगोन नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों।
नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय।
दे।
औ।